हेल' हेलौ नोंथां औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। ओ नोंटांजों मोनसे ओ खोथा सावरायनो होन्नासो हरनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां अ। मा होनो ओ बिदिनो जोङो। दावबायदिंनायनि एसे ओ फोरमायना होदो नोंथां।
औ। ओ दावबायदिंनो होननानै बुङोब्लाथ' जोंना ओ गोबां सुबुङानो दावबायदिंओ आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना दावबायदिंनायावहाय। गोबां मुलाम्फा जायो जेरैहाय जोंना ओ दावबायदिनायाव जोंना नु नुनो मोन जायगाफोरखौ नुनाय जायो बिदिनो जोंना ओ थांफेरनो मोनै जायगाफोरावहाय थांनाय। जायो आरो बिदिनो जोंना ओ गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव ओ जोंनि। ओ सुबुंफोराहाय दावबायनो थाङो आरो दावबायनो थाखाय जोंहा। ओ आथिखालाव जेरै गारि मथरनि माने ओ बिबाङा गोबां जाबाय नालाय बेनि। ओंखायनो जोंना आथिखालावहाय ओ दावबायदिनो थां बेयाव माने जों मुलाम्फा जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंहा दावबायदिंनायाव ओरैबायस जायो जेन माबेबा मोनसे जायगायाव जोङो नुफेरनो मोनै जायगायावहाय जों थांनो मोनब्ला। एबा दावबायदिनो मोनब्ला जोंनि गोसोआ ओरैबायदि रंजाखाङो माने खुसिजोंनो जोङो ला हालाया आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंना जेब्ला। जेब्ला जोङो दावबायनो थाङो अब्ला जों बे समाव सानो गावनि गोसोआव माबा दुखुआव दङ बो जों बेखौ बावगारो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जों दावबायदिंनाय होननानै बुङोब्ला जोंना जोंनि आसामनि सुबुंफोरा गोबां जोंनि आसामनि बाहेराव गोबां बेरायनो थाङो बिदिनो ओ दिल्ली, बम्बाइ, आरो गोबान गोजान गोजान जायगा दुबाइफोरावबो जों बेरायनो थांनायखौ नुनो मोनो जेरै बिसोरो ओ दावबायनाय थांनानै एबा दावबायदिंनो थांनायावहाय ओ बिदिनो डुबाइफोराव दावबायदिंनो थाङोब्ला बिसोरो सानो आरो ओ एसेबां बिसोरनि हा माबायाहाय जेनेबा बिसोरनि ओ सिटिआहाय एबा बिसोरनि जायगायाहाय गोबां जौगासारनाय ओ थिग बेबायदिनो बिदिनो जोंनि आसामाबो बेफोरबायदि डेभलप जानायबा जौगासारनायबा बेसे मोजां जागौमोन माने बिसोरो माने ओ बिदि सानो आरो नोंथां ओ बिदि माने साननायजों लोगोसे जों ओ जोंनि माने जेरैहाय जों दावबायदिंनो थांनायाव बिनि ओ जायगानि माने बिदिनो ओ रावफोरखौ जोङो रायज्लायनायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो बिदिनो जोंना उम जोङो ओ बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो नुबोयो आरो बिलो-बिल' नं नङा बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि हारिमुफोरखौ जोङो नुबुयो थिग बेबायदिनो जों बेफ बेफोराव माने गियान मोननानै फैयो आरो नोंथां ओ जेरै जोंना ओ ग गोजान गोजान जायगायाव बेरायनायनि अनगायैबो ओ नैबे जोंनि खाथि खालायावनो जेरै दाराग गाव, सुकि, बगामाथि, मैना फुख्रि बेफोरावबो बेरायनो थाङोब्ला दावबायनो थाङोबा जोङो बेफोरावबो माने गोबां माने बिबदिनो ओ जोङो नुथाय नुनो मोनो आरो नोंथां मिथिंगाया यारि समायना महर नुथाइखौ जों आलादा नुनो मोनो आ दा दे जों दंबाय थायो न'आवहाय बे न'नि न'नि जों बाहेराव थाङोब्ला माने ओ गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जों माने बेनि जायगाख माने बेलेग बेलेग नुहैनो खायनो जोंना गोसोआ माने गुदुं जायो आरो ओ औ बिदिनो जोंना ओ दावबायदिंनायावहाय जोंना जेरै ओ न'खरनि एबा लोगोफोरजोंल' नङा जोंना स्कुल कलेज निफ्रायबो दावबायदिंनो लाङो ओ जोंना आथिखालावहाय जोंना सरकारा गोबां रां होयो नालाय बेनिखायनो जोंना दावबाय नो जोंना ओ सारमोनानो दावबायदिंनो लानानै थांनाय जायो ओ बेवहाय दावबायदिनो ला नायावहाय जोंहा जोंना प्रजेक्टफोर बायदिसिना प्रजेक्ट बानायनाय जायो ओ प्रजे जेकनि थाखायबो गोबां मानसियानो दावबायदिङो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोंना प्रजेक्ट नङाबाबो बि बिदिनो जोंना गामि गफानि गासै सुबुंफोरा जेरै साव ओ जेरै गुरखिया गुरखिया बेफोरबायदि ओंखाम जाहोयो आरो नोंथां बिदिनो ओ बो दावबायदिंनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जेरै ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोङो ओ बे गुबुन दाबसे जायगानि रायज्लायनाय राव गाननाय जोमनाय जोङो बायदिसिनाफोरखौ जों सोलोंनानै लाबोनो हायो ओ बिदिनो जोंहा दावबायदिंनायावहाय गोबां गियानबो मोननो हायो ओ आरो जोंना आथिखालनि सेंग्रा फिसा फिसाफोराहाय जोंना फरायसाफोराहाय जोंना दावबायदिंनायनि मुङावहाय गोबां गाज्रि गाज्रि मुवा बेसादफोर जानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो द्राग्सफोर सोबनाय बिदिनो गानजा सोबनाय आरो बि बिदिनो जोंना जौ जुवा लोंनाय बेफोरजों माने ओ खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ आरो माने बिसोरो दावबायनायनि मुङाव खायसे खायसे खामानियाव बिसोरो गोसो होयो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बिसोर ओ दावबायनो थाङो होननानै न'खरनि सुबुंफोरखौ बिसोरो थगायना गालांनानै बिसोर बिसोर गाज्रि खामानियावसो ओ आगान एबा आखाइ होयो आरो बिसोरो थिग बेबायदिनो जुदि बिसोरो दावबायदिंनायनि मुङावहाय गाज्रि गाज्रि बिदिनो दावबायदिंबाय थायोब्ला। ब्ला एबा दावबायदिंबाय थायोब्ला एबा बेरायथिंनाय थायोब्ला बिसोरो गाज्रियानो जागोन आरो जोंना ओम दावबायदिंनायाव माने गोबां सुबङनो ओइ बेफोरबायदि गाज्रिनि थाखाय दावबायायदिनो थाङा मानो होनबा जोङो बै जायगायाव थांनानै जोङो माबायदि गौथि मोनबोगोन एबा बे मिथिंगानि सावगारिखौ जों मा बायदि नुगोन एबा ओ बै बेले क जायगानि बारहावाया मा बायदि जों बेफोरखौ माने ओ नायदिंनो एबा ओ जोङो बेरायग्लांनो दावबायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो दावबाय दिननानैहाइ गोसोआव ओ माबा-माबि दुखु थानायखौबो जों बावनानै लोगोसे जोंना ओ- आथिखालनि सुबुंफोराहाय रांखावरिनिबो माने एसेबां आंखाल जालिया नालाय नोंथां बेनि- बेनिखायनो जोंना ओ आथिखालनि सुबुंफोराहाय जेरै जोंना ओ दसे समनि- होनोब्लाबो बा दिनि सम दङ' आंहा अब्ला माने बियो सानगोन खि ओ दिनैहाय माबे जायगा- जुआव दावबायदिंनो बेफोरबायदि साननाय फैयो आरो दानि सुबुंफोराहाय माने बिसोर गोसोआव लायोखि! ओ दावबायनानै माने दावबायनानैल' माने गोसोखौ माने बिसोरो हेटियाव एबा खुसियाव लाखिनो नागिरो आरो। जेरै जोंना दावबायोब्ला माने ओ जोबोर ओ खुसियाव थायो नालाय गोसोआ जेरै जोंना! ओ गासैबो दुखु-सुखुखौ दुखुखौनो माने बावनो हायोब्ला अब्ला जों दावबायदिंनोथ' बाखा- खानाय नङा नालाय नोंथां बिनिखायनो माने उम- गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय माने ओ सानसे- एबा दसे सम मोनोब्लाबो मानसि सुबुङाहाय आथिखालाव दावबायदिंनो थाङो आरो नोंथां। उम बिदिनो जोंना ओ गोबां गो- जान-गोजान दावबायनायनि अनगायै खाथि-खालायावबो जेरै आंबो ओ जिनै थाखो फरायनायावहाय दावबाय- बाइनो थांखांबाय बै दावनो थांनायावहाय जेरै सुकि हाजो सेरावहाय गोबां बिदिनो दै-दै! दै स्राइ-स्राइ बोहैनाय दङ'आरो बिदिंनो बे सुक्रि हाजोनि ओ दैयावहाय- गोबां नाफोरबो दङ आरो जोंल' नङा बेवहाय गोबां सुबुंफोरखौनो, फैनो हानाय जागोन ओमफ्राय बिसोरो बेयाव फैनानैहाय ओ गुरखिया ओ गुर- सिआं खाखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ।
औ।
ओ गुबुनजों थांनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ-उम ओ नु- नु-नुबोनो मोन्दों जायखौ जों मजां नुफेराखै। थ' ओरैनो न'आव थाबाय थाब्ला बेफोर जायगाखौ नुनाय नङामोन ना नोंथां ओ जानोमोन-
औ-औ।
गुबुनाव थानाय मानसिफोरजोंबो रायज्लायलायनो मोनदों जोंथ' न'आव थाबाय-थानायबा बेफोरखौ- जों रायज्लाय नुनाय नङामोन नुनाय नङामोन ए दावबायदिङाब्ला जों जेबोखौ मोन्थिनाय नङामोन नङा होमब्ला नों? नोंथां ओ बेनिखायनो दावबायनोबो नांगौ नोंथां औ। बिदिनो नोंथाङाबो ओ दावबायबाय-दावबायदिंबाय जानो हागौ एबा दावबायदिंनायनि सो- सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो!
आङो नोंथां मा होनो बिदिनो दावबाय- बुंनो होनोब्ला ओ-ओ एसे क्लास ओइट ओमफाराय सिक्स- बिदियाव दावबायनो मोनदों। मानोना ओ गोजान बांद्राय गोजान जायगा दावबायनो मोनाखै माने गुवाहाटि। जोङो दा ओ औ बिदिनो जोङो गुवाहाटियाव मानि थाखाय लांदोंमोन जोंखौ- खौ ओ बिदिनो जोङो दावबायनो थांनायाव साइन्स मिउजियाम, ओ बिदिनो दा जों साइन्स, मिउजियाम होनोबा गोबबाङानो ओ-ओन ओ- गोबाङानो माबा नुनो मोनो साइन्सनि बिदिनो मानसिफोरनि अं- औ माने बिदिनो मानसिफोरनि अंग'खौ ओ अंग' माने रियेल नङा बि बिदिनो ओ बानायना दोननाय आरो ओ मानसिनि मोदोमाव ओ मा मा दङ बेफोरखौ गासै गबो ओ जोङो बिदिनो होना दोनदों जों बेफोरखौ औ। दा-दानाय मोसुखा औ बिदिनो बिफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनदों आरो बिदिनो गोबां जायगायावनो जो जोङो ओ बायदिसिना मोजां बिबार ओ बिबार बिदिनो ओ गेलेनाय बायदिसिना गेलेनायजों लोगोसे बिबार बिफोरखौबो जों नुनो मोनदों बिबार बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो जोङो बिबारखौ नायोब्ला जोंनि गोसोआ फ्रेस जायो बिदिनो गोजोनो खुसिजायो बांसिन आङो बिबारखौनो मोजां मोनो नालाय बिदिनो बिबारखौनो नायनानै मोजां मोनो आरो बिदिनो गोबां बायदिसिना बिबार गायना दोनो बिदिनो गलाप बिबार गेन्दे बु गो बिबार बिबारनि नामफोरखौ बांसिननानै मोनथिजोबा आरो औ बिदिनो जोङो दावबायनो थाङोब्लाथ' बिबार बिफां लाइफां दाउसिन दाउला बेफोरखौ जोङो नुनो मोनखायो बिदिनो दैयाव थानाय नाफोरखौबो खासेवफोरखौबो बिदिनो जों नुखायो आरो जोङो
दावबायनो थाङोब्ला दा दा बुं थांब्ला आङो सुकियाव दावबायनो थांगोन बेरायनो बिदिनो मोजां नाङो बिदिनो दै जिरि जिरि बोहैनायजों जों बि दैयाव दुगैनो हायो दाथ' बांद्राय गरम बोथोर नालाय बेफोर गोबां मानसिफोरानो दैयाव दुगैनो थाङो मोजां